औ।
औ खोनादों।
औ औ आंबो खोनादों दे।
औ मानि थाखाय कल खालामदोंमोन?
अब्ला आं नोंथांनाव कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय बेनोदि आं नोंथांजों दसे समनि थाखाय अरन बारिनि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों।
औ जोबोद मोजां।
नो औ नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
उम औ।
औ अब्ला आं नोंथां खौनो सोंग्रो नोसै। अरनबारिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोर ओ फोरमायनानै होदो अरन गार अरनबारिया ओ अरनबारिया मानि थाखाय गोनांथि?
औ जोङो अरनबारि होनना बुङोबाथ' आथिखालाव जोङो गोबां खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय गोदोनि मावहाय अरनबारिया गोबां बिबांनि दङमोन सुबुं सानखोआ बांनायनि सावाव बांगासिनो दं। बांबो गासिनो दङ जायनि थाखाय आ हाग्रा एवस्रांनाया बांलांबा दङ बे औ बेबादियैनो अरनबारिया ओ खमायलांनायखौ जों नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय हाग्रानि जिब जुनारफोराबो अरन बारियावहाय ओ जा बादिहाय थांनानै दङमोन बैफोर बैफोर खाबु फोरखौ जों मानसि माहारिया ओ एसेनिफ्राय एसे जोङो हेंथा होबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखायनो औ नोंथां औ बेखायनो अरनबारिखौ जोङो हानाय मानि जों मानसि माहारिया फोथांनानै लाखिनांगौ। जायनि थाखाय जोङो जिब जुनाराबो जोबोर गोनांथि जानानै फैयो। ओ जिब जुनार थायोब्लासो ओ जोंफोराबो गोबां रोखोमनि आ मुलाम्फा जानानै फैयो आ जिब जुनार गैयाब ब्ला जोंफोरा मानसि माहारिया गोजानाव थांनानै थायोबा बियो ओ ओंथि गैयि जागोन मानो होनबा बिसोरनोबो जों मोनथाय होनांगोन। जिहेथु बिथां मोनाबो ओ माफा माफा जिब नङा होमबा? दा बेखौ ओ जोङो मानसि माहारिया बुजिसिननाय हिसाबै जोङो बेफोरखौ ओ रैखाथि होनांगो होननानै आं सानो ओ जों नुनो मोनो ओ खायसे खायसे ओनसोलफोरावहाय ओ बेफोरखौ बा अरनबारि बा हाग्रामा ओनसोलफोरखौ ओ गोबां मानसिफोरानो हादान जाहैनो थांनाय हिसाबै बेफोरखौ हाग्रा एबस्रांनाय जों नुनो मोनो जायफोरो जायफोरो जोंनि थाखाय ओ जोबोद मोनसे खहा बे गावबा गावनिनो खहा होननांगोन मानो होनबा नो जोङो मि थिगौ जों मानसि माहारिया जोङो अक्सिजेन गैयाब्लानो थांनानै थानो हाया जायनि थाखाय बिफां लाइफांफोरासो जोंनो अक्सिजेन होयो नङा होमबा दा बेनि थाख खाय जोङो अरन बारिखौ बा बिफां लाइफांफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ ओ नङाबा जोङो सानसे समाव जोङो ओ बेनि जोबस्रां औ थारैनो थारैनो थारैनो दा नोंथांमोननि बेलायाव नोंथांमोननि फारसेथिंजाय ओ अरनबारिफोराव माबादि ओ जानानै दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होयोबा मोजां जागोन होनना आं सानो
औ बिदिनो नोंथाङा बुंनां बुंलांनाय बादिनो जेनेबा दा मानसिफोरा ओ अरनबारिफोरखौ फोजोबस्रांनाय ओ अरनबारिखौ फोजोबस्रांनाया बारानिख्रुइ बारा जाबोगासिनो दङ नोंथां जेनेबा नोंथाङानो बुंलांखाबाय सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे अरनबारिखौ सिफायनायाबो ओ बां-बांलांगासिनो दङ मानो होनोब्ला मानसिफोरा ओ मानसिफोरनोबो थानो जायगा नांगौ नालाय बेनि थाख खायनो जोङो अरनबारिखौ सिफायनानैहाय बेफोरबायदि गिदिर- गिदिर खायसे -खायसे जायगायावहाय गिदिर- गिदिर बिदिनो इन्डास्ट्रि खुलिनो हमदों जायनि जाहोनाव जिब जुनारा दिनै थानो थाखाय उम बिदि जेनिबो रैखाथि गैया जे रै-रैखाथि गैया जानानै फैदों आरो जेंनानि जेंना जानानै फैदों आरो जिब जुनारफोरनि थाखाय
औ
बिदिनो ओ बिफां लाइफां बुङोब्लाथ' जोंहा अ अरनबारि बुङोब्लाथ' जोंहा अरनबारियाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां थायो नङा होमब्ला नोंथां आरो ओ जायफोरनि थाखाय जोंहा बिफां लाइफाङा न' बां लुनायावबो हेफाजाब होयो नङा हो ब्ला आरो
औ
बिफां लाइफांनिफ्रायबो जोङो जोंथ' दा ओ थांनानै दङ होनोब्लाथ' जोंहा अक्सिजेन अक्सिजेनखौथ' जोंहा बिफां लाइफां नङाब्ला मोना नङा होमब्ला नोंथां जायनि थाखाय जोङो दा थांनानै दङ औ बेफोरबायदिनो आरो बेनि थाखायनो आंनि बादिब्ला अरनबारिखौ जोङो रैखाथि होनांगौ जेसे हागौ एसे जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय जोंहा दै नांगौ बेनि थाखायनो जोङो दैनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दान फानायनिख्रुइ जोङो जेसे हगौ एसे बिदि लाखिनांगौ आरो रैखाथि होनांगौ बेनो आरो
दा बे दा बेबायदिनो जोङो अरनबारिया सानफा एफा जोंहा खमायलांनायनि जाहोनाव जानो हागौ दिनैनि समावहाय दुंथायाबो बांबोनायखौ जादों होननानै आं सानो जायनि थाखाय सानसे समावहाय बे दुंथाया बांलांनानै मोनसे समावहाय ओरैबायदि मोनसे थासारि फैगोन होननानै आं सानो। जोङो दिनैहाय अक्सिजेन लाबाय थानो बे अक्सिजेनखौ जोङो साफा साफा ओ सानसे समावहाय ओ बायनानै ला नो गोनां जागोन होननानै आं सानो। मानो होनोबा ओ जायनि थाखाय जों दिनैनो ओ थाखां जानो गोनाङावबो जों सांग्रां जा नङा होनबा? दा दा बे बेबादि मोनसे थासारि दा बेफोरखौ जों रैखाथि गावबा गावनो बुजिनांगोन बा होनांगोन। दिनैहाय अरनबारियावहाय जोङो गोबां रोखोमनि जिब-जुनार जों नुनो मोनो। दिनैहाय ओ दा मैदेरफोर थानो थाखायबो जोङो ओ नांगौ बायदि जों आदार बिथांमोना नागिरनानै मोनजाया जायनि थाखाय जोंनि हालामाव फैनानै ओ गोबां रोखोमनि ओ जाग्रा आदार नागिरनानै जालाङो जायनि थाखाय जोङो न'आव सिलिंखार खालामनो नायखौ जों नुनो मोनदों निउस मिडियानि गेजेरजों बा मोगथाङावबो नुनो मोनदों दा बेफोरखौ जोङो दा बेफोरखौ जोङो रैखाथि होनांगौबा माबायदि होनांगोन बेखौ जोंहा गावबा गावनो साननांगोन बा बुजिनांगोन बिथांमोननोबो जोङो जानो थाखाय थांना थानो थाखाय जोङो ओ लामा होनांगोन। मानोना बिथांमोनाबो माफा माफा साफा साफा जिब नङा होनबा। दा बेखायनो ओ मोसा ओ मोसानि बि बिथिङावबो बिदिनो जायो बा मैसोनि बिथिङाव बिदिनो। बिदिनो हाग्रानि जिब जुनारफ्रा बा थांना थानाय मोन्थायखौ जोङो होनो नांगोन जिहेथु जोङो बुजिसिनग्रा जिब। नङा होमबा? दा बेबादिनो नोंथांमोननिथिं जा बेबायदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोर फैयो नामा बा फैनानै हेंथाफोर होयो नामा दिस्टाबफोर होयो नामा? एसे फोरमायना होबा मोजां जागौमोन।
औ औ होयो नोंथां। नोंथाङासो दा नोंथाङाबो नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय जेरै मैदेर, मैदेराथ' जोंनिथिंजाय सानफ्रोमबो फैयो नोंथां बेफोर जाहैबाय‌ जोंनि जोंनि सुबुं माहारिनिनो गोरोन्थि जायनि जाहोनाव बे जोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो जोङो बे गोरोन्थिनि ओ मा होनो बेखौ? साजाखौ जोङो सुबुं माहारियानो मोनगा सिनो, नङा होमब्ला नोंथां?
औ
बिसोरखौ थानो जायगा होयिनि थाखायनो जोंबो दिनै बेफोरबायदि थानो हायि बेफोरबायदि खहा खालामजादों जेरैहाय जोंहा आबादनिबो खहा जादों। न' बांंनिबो खहा जादों नङा होमब्ला?
औ
औ बि - औ आरो खायफा ओ मानसिनि जिउआबो खहा जादों न' बांल' नङा आबाद ल नङा बिदिनो मानसिनि जिउआबो खहा जादों। बेफोरबायदि आरो आरो बिदिनो दङ जोंनिथिं ओ बान्दरफोराबो दाना न' न' फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिसोरबोथ' गोबां खहा खालामलाङो। बा फिथाइ-सामथाइफोरखौ दोननो नागिरा गासिखौबो जानानै गालांजोबो।
औ
बेफोरनो आरो बे बे मोननै जि ओ बान्दर आरो मैदेर। बे मोननै जिनारा जुनारा जोंनि हालामावहाय फैनानै बेफोरबायदि खहा खालामनो लादों आरो बेनिफ्राय आरो बाव जोङो मोसाफोरखौ दासिमबो बेफोरबायदि खहा खालामनायखौ नुफेराखै जोंनि बे ओ हालामावहाय फैनानै
औ।
औ।
दायो बेबादिनो बेबादिनो गोबां ओ मानसिफोरा ओ जिब जुनारफोरजों हाग्रानि जिब जुनारफोरजों ओ दावहा नांनांगौ जानानै ओ फैनायखौ जोङो सानफा एफा नुनो मोनदों‌।
औ मानो होनोब्ला औ मानो होनोब्ला नोंथां बे बे दावहाखौ जों सुबुं माहारियानो खालामनानै लादों नालाय नङा होमब्ला? ओ अरनबारिखौ सेफायस्रांनायनि थाखायसो बिसोरो थानो जायगा मनि बेफोरबायदि गोदाव बोसोराव जानांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नङा होनब्ला नोंथां? बेनो आरो बास जानो थाखाय थानो थाखाय बिसोरनोबोथ' जायगा नांगौ आरो जानो थाखाय बिसोरनोबोथ' आदार नांगौ नङा होमब्ला जों जों जेनोखया जोंनोबो थांना थानो थाखाय आदार नांगौ बिसोरनोबोथ' बेफोरबायदि आदार नांगौ। जेरैहाय जोंनो थांनो थानो थाखाय न' नांगौ बिसोरनोबोथ' बेफोरबायदि जायगा नांगौ नङा होमब्ला नोंथां? बेनो आरो। हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
हेल' औ औ। अब्ला अब्ला नोंथाङा बुंदो नोंसोरनि थिंजाय बेफोरबायदि जिब जुनारफोरा फैनानै माबाफोर खहा खालामफैदों नामा?
नोंथाङा बुंफिनदो ओ एसेबां
हेलौ औ औ। खोनादोंना नोंथां? हे
औ एसे औ औ नोंथां
औ नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय अब्ला दिनैनि बे सावरायनायखौ इसेयावनो दोनथ'नोसै नामा? औ नोंथांजों औ औ दे होमबा।
दे जागोन।